औ खोनादोंना नोंथांङा?
औ
औ खुलुमबाय नोंथांनि हरनाय गुबै जाहोना मामोन नोंथां?
औ नोंथांनो आङो कल खालामनानै गुबै जाहोनानो जाहैबाय आंङो नोंथांजों मोनसे आयदानि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन
औ हागोन नोंथां।
बे आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि बर'फोरनि बैसागुनि बागै जोङो एसे नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन?
औ
औ बिदिब्ला बैसागु बोथोरखौ नोंथांमोननिथिं माबोरैहाय फालिनाय जायो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ बैसागो बोथोर होननानै बुङ ब्ला बैसागोआ जोंनि बर'नि मोनबा फोरबोनि गेजेराव बियो मोनसे नङा होमबा बैसागोआ जोंनि गिबि फोरबो।
ओ बैसागोखौ फोरबोखौ गारनानै जों बर'फ्रा मालाबाबो जोङो फोरबो खुंनो हाया। बैसागोआनो जोंनि आगु फोरबो आरो बैसागोनियाव जोङो मालाबाबो जों बैसागो खुङालासेनो बर' हारिया थानो हाया। मानोना बैसो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' रायज हारिया बे फोरबोखौ खुंबोगासिनो दं आरो जों दिनैसिमबो खुंबाय थादों। आरो बैसागो होननानै बुङोब्ला जोङो सैथ दाननि जोबथा खालाराव जोङो मोसौ बैसागोखौ फालियो बिदिनो जों मा सि बैसागो फालियो नङा होमबा। थिग बिदिनो मोसौ बैसागोखौ जोङो सैतदाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ बैसागोखौ फालिनाय जायो आरो जों मोसौफोरनि मोदोमाव जोङो गाब फोननानै बेखौ मोसौफोरखौ जोङो दैमा बा दैसाफोराव जोङो थुखैनो लांनाय जायो आरो मानोना बे फैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मानोना बर'फ्रा मोसौखौ न'आव फिसिजाग्रा माने गियानि जु माने जोङो गियानि जुनार हिसाबै जोंङ फिसिनाय जायो आरो गोदोथ' जोङो मोसौजोंनो हालेवनानै जायोमोन नङा होमबा बेखायनो जों मोसौ मोनायनि गेजेरजों जोङो मोसौखौ बिदिनखालि जोङो बैयोम माने बरायनाय जायो आरो मोसौखौ जोङो फथा फोननानै जेनेबा जोङो थुखिस्रांनानै जोङो बेखौ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बारै जा होननानै मोनसे मेथाइबो जोंङो खुगा मेथाइ बेयो दोङो बेफोरखौ जोङो रोजाबनानै जंखायनाय जायो आरो थिग बिदिनो जोङो बेखौ होखांनानै जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो मोसौखौ हगारनानै होयो बे खालि जोङो दोनदाल होआ आरो बेनिफ्राय बिसोरो मोनाबिलिफ्राव लाना फैनानै जोङो बेखौ गुरलियाव मोसौ मोसौ गलियाव जों खानानै मोसौफोरनि माने गासै दुरुंफोरखौ जों सोलायनानै गोदान दुरुं होनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो फुजा खालामो थिग बिदिनो जोङो आरो जोंहा फुङावनो गोखा गोखै मि थिंगायाव मोननायन गोबां बि फां लाइफांनि गोखा गोखैखौ जोङो खानानै दोनो आरो बेनिफ्राय बे खानानै जों मोनाबिलियाव जोङो बेखौ गोखा गोखै ओंख्रिखौ जों जायो गोखा ओंख ओंख्रिखौ जानायनि जाहोना माने जों बर'फ्रा गोदो गोदाय आबौ आबौमोननिफ्रायनो जोङो बेखौ फालिबो दों मानोना गोखा गोखैखौ जायोब्ला एकस' एक बिदनि जेनेबा गोखा गोखै ओंख्रि संनायखौ जायोब्ला सानाय सुनाय बेमार आजार फोर जाया होननानै बर' आजै आजौमोननिफ्रायनो फोथायनाय दङ बेखायनो बर'फोरा जों बेखौ जायो आरो सोरबाया बेखौ बेदरजों जायो सोरबाया बेखौ दाउ बेदरजों जायो। सोरबा बेखौ निरामिस थिग बिदिनो बर'फ्रा अमा जाग्रा हिसाबै जोङो अमाजों बेखौ गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरो। लोगोसे जोङो एक थारिखाव जोङो आरो नेक्स्ट दिनाव जोङो एक थारिखआव बैसागोआव जो मानसि बैसागो बे दिनखालि जोङो ओ गावबा गावनि धोरोमसालिफोराव थांनानै बाथौआ बाथौनि ब्रह्मआ ब्रह्मनि धोरोमसालियाव थांनानै जोङो गावसोरनि गेदेरखौ खुलुमगोन जे बैसोआव गेदेर आरो उन्दैफोरखौ बोर सारस्रि हरगोन बिथांमोना थिग बिदिनो जोङो बोर लानाय बोर होनाया जोंहा एक थारिखाव जायो आरो। अ बिनिफ्राय जोङो बैसागोखौ नै तारिखनिफ्राय जोङो गाजा गोमजा मोसा नाय जायो आरो। अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों नोंथांमोननि साइदआवहाय बैसागोखौ गाजा गोमजा बे नै थारिखनिफ्राय जों मोसा जानाय जायो खाम सिफुं ज'थाखो लानानै बेखौ नोंथांमोनहा बोरैहाय रंजायो? नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
जोंहाथ' ओ से सानखालि मोसौ थुखैनाय जायो
औ
अ बै सानखालिथ' जोंहा मोसौ थुखैनो थाखायबो गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो जेरैहाय फान्थाव पानिलाव दिग्लिलिथि थाराय बायदि नांगौ जायो बेफोरखौ जोंहा सानसे सिङावनो लाबोनानै दोनफैनाय जायो। औ बिनि उनाव अखानायै जोंहा बेखौ फिसा फिसा हानाय जायो आरो फुङावनो बिनि उनावहाय जोङो बिखौ माला सुनानै दर्जा मोखां मोखां आरोबाव गलियावबो आलायनानै दोननाय जायो बेनि उनाव साराय बाथौनि हांगारखौ हल'नानै जों जानाय थाव गुबैजों लगायनानै अबावबा मोनथाम खाजाबनानै मोसौनि बिखुंआव ओ फुननानै होनाय जायो बिनि उनाव आरो मोसौ फोरखौ जोंहा दै माबा फुख्रियाव थुखैनो लांनाय जायो।
औ
थुखैखांनायनि उनावहाय जोंहा बेयाव जों हानानै लानाय ओ मैगं थाइगंखौबो बिसिनि देहायाव सादनानै होयो बिनि उनाव जोंहा ओ थाराय गाज्लि आरो दिग्लिलिथिखौ दिग्लिलिथिजों मोसौखौ दुब्लि फोथारसिम खौ होनानै लाङो बेनि उनावहाय जोंहा मोना सम जाबोला न'आवहाय लाबोनानै बिसोरनि थाखाय गपाल फुजा बावनायबो जायो आरो। बिनि उनावहाय बिसोरनि जा फागा गोजाम बिसोर खौ जोङो सोलायनानै गोदान फागा लगायनाय जायो।
औ
बिनि उनावहाय जोंहा नैथि सान खालि मानसि बैसागु जायो जेरैहाय जोंहा फुङावनो सिखारग्रोनानै न' बां लिरस्रि बेनि उनावहाय गिबियावनो जोंनि बाथौआवहाय जोंहा आलारि बाथि होनाय जायो। बिनि उनावहाय जोंनि थैनानै थांनाय ओ आबै आबौ आयं बिसोरनि थाखाय जोङो गोथैसो बावनायबो जायो। बिसोरनि थाखाय जोंहा आज जायफोर सुबुङा जुमाय लोङो बा थांखु जायो बिसोरनि थाखायबो बेफोरखौ बावनाय जायो आरो दख'ना गामसा बिनि उनावहाय जोंहा ओ मान सनमान लालायनायबो दङ जेरैहाय उन्दै फोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो बिसोरनिफ्राय जोङो बोर लायो बेबायदिनो जोंहा औ मानसि बैसागु जायो आरो बिनि उनावहाय जोंहा ओ सानजुफु सम जायोब्ला रंजा बाजायै बैसागु मोसानोबो ओं ओंखारलाङो जेरैहाय बर'नि गाननाय जोमनाय हिनजावफ्रा दखना गोमो ब्लाउस गोजा आर'नाइ फालि आरो हौवासाफोरा ओ गामसा गोमो आरो दानि जुगावथ' गोबाङानो आर'नाइ गस्लाबो ओंखारबाय नङा होमबा
औ
बिसोरो बेफोरखौ गाननानै गोदोनायाव आर'नाइ फालि लानानै जोंनि बर'फोरनि नि दामजु खाम जथा थरखा सिफुं बुंबायदिफोरखौ लानानै जोङो गुबुन मोनसे गामियाव मोसानो ओंखारलाङो बैफोरावहाय फोरो सुबुंफोरा ओ एसे जा एसे माइरं बा फैसा हरो बिखौहाय जोङो जमा खालामनानै ओ न'खर सेनियाव दोननाय जायो बिखौहाय बिनि उनाव जोंहा मोसा मोसायै स्नि सान जायोब्ला जोंहा गामियावनो मोसानाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा मोसानाया जोबोबोला गामियावहाय मोनसे जयैनो लावखार ओंखाम जायो जानाय जायो बेयावहाय जोंहा गोबां ओ बेयावहायबो खेला फोर गेलेनायबो जायो जेरैहाय उन्दै गथ'फोरनि थाखाय धामा बुनाय बा सियाराव जलायलायनाय दिरुं बोलायलायनाय बेफोरबायदि गोबां खेला होनायबो जायो गिदिरफोरनि थाखायबो दिरुं बोलायनाय आरोबाव बोलायलाय खारनायलायनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि गोबां रंजानाय जायो आरोना नोंथां जोंनियाव बैसागु बोथोरखौ बेबायदिनो गाजा गोमजायै बार
औ नोंथां बुंनायाबो सैथो ओ जों औ जोंनियावबो आथिखालाव जों बैसागोखौ बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायसा बर'नि दोरोङारि दामनाय बा गोदो गोदायनिफोरनिफ्रायनो जोङो बर'फ्रा गावनो आखाइजोंनो बानायनाय जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा थरखा बेफोरखौ लानानै जोङो बैसागो मागिनाय जायो जोङो नै थारिखआव नै थारिख जो गुबुन गोजान जायगा बेयाव गामिनि बेलेग गामिफ्राव जोङो मोसाग्रोयो एक थारिख दुइ थारिख तिन थारिखफोराव बिदिनो जों जोबथा बैसागोखौ जोङो बेयाव जों गाव गावनि सय थारिख आरो सात थारिखआव जोङो गाव गावनि ओ गामियाव मोसानाय जायो आरो बिदिनो जों बैसागोखौ मोसानायाव दामग्रा आइजु आगजुआ बेफोरखौनो बानाय लानाय जायो लोगोसे आइजोफोरा गोमो दख'ना बिदिनो दख'ना बेदन होननानै बुङो जायखौ नङा होमबा नोंथां बिदिनो फास्रा फालि बिदिनो ब्लाउस गोजा थिग बिदिनो संख'नि आसान आरो फथा लागोन बेनिफ्राय सेंग्राफोराबो गामसा गोथां बिदिनो गस्ला गुफुर आरो फास्रानि फालि लानानै बिथांमोना बे बैसागोआव मोसानायाव रंजा बाजायो गासैबो मोसायो आरो बिदिनो जोङो जोबथा सान मोसाखांनायनि उनाव जों जि गरसे गरनै जायफोरा न'खराव मोसा हैैदोंमोन बिथांमोना जोंनो माइरं बा फैसा हर बे फैसाखौ जोङो बा माइरंखौ जों फाननानै जोङो बेजों बुद बेदर बायनानै जानानै बिदिनो जोङो आरो बैसागो लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो खुंबोनायखौ जोङो गोदोनिफ्राय नुदों आरो दासिमबो जोङो फालिबाय थादों आरो।
बे जोंनि दोरोङारि माने खान्थिजों जोङो अरायबो जों बेरफोरखौनो फालिबाय थायो। आरो जोङो बैसागोखौ बावनो हाया बैसागोआथ' जोंनि अरायबो आंगो। जोङो बेखौ रावबो बर' माहारिया बैसागोखौ गारनानै जोङो थानो हाया आरो। बैसागोआ जोंनि बे मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय फोरबो नङा होमबा नोंथां। बेयो जोंनि गिबि फोरबो आरो जों बर' फोरा अरायबो बोजोबनानै बेखौ आंगो फोरबो हिसाबै लायो आरो। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौ औ बेखौनावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथांनि बो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय माखासे मोनथियै बाथ्राफोरखौ खौ मिथिनानै मोनबाय गोजोनथों नोंथां।